हेल' नोंथां
औ औ खोनादों
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ नोंथां ओ हागोन दे।
अ बिदिब्ला नोंथांखौ आं कल खामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन। औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोना होदो जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि ओंख्रि एबा बर'फोरनि जानायनि सायाव बर'फोर औ नंगौ
अ औ जोंहा माने बुंनो थाङोबा बर'फोरनि जानाय लोंनाय दोरोङारि हिसाबै जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फ्रा मोजां मोननाय गोबां ख्रि दङ' आरो ना।
औ नंगौ
जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय सुबुंफोरा जों बांसिनै खारदैजों संनाय ब्रा बेफोरबायदि रुनाय बेफोरखौ बांसिनै मोजां मोनो होननानै जों मिनथिखायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां
औ ओ आथिखालाव जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरबादि माने बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोंहा सबाइजों साम' अनलाजों दाउ बा बेफोरबादिनो मैथाजों ना बा अमाजों नारजि बे फोर माने गोबां माने बर'फोरनि मोनफा - मोनफा जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि साबै जोङो मोजां मोननानै सायख'ना लानाय-लानाय आरोना।
औ नंगौ नोंथां
औ अ बिदिब्ला बेबादिनो जोंहा जेरैहाय जोङो अ-अ-अनलाजों दाउ होनब्ला जोंहा बे अनलाजों दाउआ जोंनि बर'फोरजों गोबां एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दङ' आरो ना।
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ ओ माबोरैहाय होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा जेरै जोङो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो हाबा बा बेफोरबायदि हाबाफोराव जोङो हाथासुनि खुरनाय बा हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान बे गिबि खेबनि ओंखाम संनानै जाहोनाय बे फोरबायदि जोंहा हुदायावबो अनला बा बेफोरबायदि संनायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनाव नेमखान्थि दङ' आरोना
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंहा जोबोद दाउखौहाय बोरै सङो आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनिसै ना‌?
औ नोंगौ नोंथां
अ गिबियाव जोङो अनला संनो गोनांबा गिबियाव जोङो बा बेफोर माबा ओ माइरंफोरखौ जोङो दो रुइहाबजासिम जोङो दैयाव सोमहाबना दोननाय जायो दसे समनि थाखा
औ नंगौ नोंथां औ औ
जेब्ला-जेब्ला माइर'ङा रुयो अब्ला जोङो बे खौ मोनसे आइजें बा बेफोरबायदि मोनसे दै सर लांनो हानाय आयजेंव जोङो आइजेआव दोननाय जायो आरोना जेब्ला ओ दैया सर' लाङो अब्ला
औ नंगौ औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों
औ औ औ बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
संनायाव जों जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौयो अब्ला जोङो माने बेखौ बे अन लानायखौ जोङो फ्रि फ्रि होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेयाव जोङो बेजों जोङो खारदैबो खारदैबो होबानोहायो
औ नंगौ औ नोंथां हेल' नोंथां
औ नोंथाङ नोंथांनिया नेट गैया नामा आं खोनाबाय दंमोन
औ नोंथाङा आंबो खोनादों फोरमाय
औ माने ओ जेनेबा जों अनलाजों दाउखौ बिदिहायनो संनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेयाव बेदर होनो गोनांब्ला मोजाङै फोमोननानै लानानै बा बेयाव गासै नांनाय मस्ला मस्लि बा बेफोरखौ जोङो संख्रि बानलु बेफोरखौ खानाय जायो आरो ना जोङो बेबादि अन ओमफ्राय जेरै जोङो जे जों
हाबाय जायो बेखौहाय हाबोखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बिलाइखौ जोङो मोजाङै सान्दुुंआव फोरानो अब्ला जोङो बेखौ जलंगाबा बस्थ हथाफोरराव सोना दोननाय जायो बेनिफ्रायनो बियो माने नारजि जायो आरो ना
माय दै दैबा बेफोरावबो जोङो हेल'